खोनाबाय
फैमारबायसो
थाङो ओइ थांनो होमबाथाय थाङो
जै होनबाथाय मावथारबाय नामा
ओम थांनो होनबाथाय सहैबाय नों दा फैफिनदो फैनांगौबो जायो ओंखाम ओंखाम ओंख्रि संबाय? बिदिद्राय जायाखै जानायालाय बा बा मालाबानो
थाब थाब जाथारो ओरैजाय जोंनिथिं माबासो दालि आमफ्राय फाथो भाजा
ओ बिदत गैया बिदत?
बिदर गैयालै दिनै बेदर जानो हामानो
जाजाया होनदों बारा जाजायाबोलै आरो नै दा गरमाव
बारा जाबाय थाजाया मोनदों होननानै।
मैद्रु मैद्रु मैला फ्रासो खामानि होसोथारो दा। ओम ओम गाबोनसो।
थांनाया थाङाखै जेरावबो गायनाय फुनाय बोथोर फैबाय नै थांनाय थुंनायफ्रा बन्द' जाथावसिगोन
आदसा आसा आसा नं नंस्राथ' न'आवबो हा दंना?
दङ दंनायालाय गायसाबोमोन ओम
गायदो गायाखै दाबो ना खोथिया माबादों ना
गायथ'आखै खोथियायानो जाथ'वाखै गोरलैसो दैयाबो जाथ'वाखै बारा नांबावगौ एसे
उम एबाराव एसे सिगांग्रा जाबायना सिगां मोनसिगोन माइखौ ओंखाम बला ओंखाम बलाया बोरै एसे थाब जासिगोन आं माबायावसोलै रु रुमारियावनो दं। रौमारावनो दं खोनाबाय खोनायाखै ओरै बाय हाथाफोर जेनबा ओरै खाथियावदों खामनायफोरखौ मोनबा खोनायाखै हेलौ हा मा जाखोसै नेथ ना नोंना नेथ नाङाखै नामा?
उमहो बारा नांनो नागिरा एखमबा बिदि थाथ'यो।
फार्स् टाइम गारिफोर ओरि लांबाबो थाव थाव थाबाया फार गाया बियो। बयबो दं न'आव गासिबो दं। आतसा बेरायहैया गोलोम बोथोरनि जेरावबो। फावखावनि गोनाङा आरो बिसोरनो सानैबो
औ जेनबा द्रायभारजोंबा थांगोन आरो खालि बेनोल' खालै। लैथो सेराव होनलायदो साम' नागिरैनो। साम नागिरहैनो। सागरनि बे
दुगैथावथाव साम' खननानै लाबोनोसैब्रा
उम बे लकेल दैफ्रावबो मोजांलै
लगेल गामिफ्रावनो मोजां मोन। मोजां दैमा दंखायो दुगैबालाय गोजानाव थांलायनाङा फैसा गारलायनाङा।
हायो होननानै जोंनाबो दंलाबायलै ओमफ्राय दुगैनाय जालाना। ओरै ओंखारग्रा लामाफ्रानो।
न'आव न'नि दैखर आवनो दुगैनो
सोलाबलाय लांलायसो नुवथाय माथोफ्रा। दंग'आव सोलाबा सोलाबा न'आव मानि सोलाब लांलाय जायोआनो। गोजां बोथोराव सानब्रैसिम थायो। बाराखौब्ला गोलोम बोथोरखायसो दुगैनांगौ जायो मोनामोबा। गोखै गोखैनो। ओ ओहोम। सर'लपारायावसो थांनो सानगासिनो आंहा गैया। आं सर'लपारायावसो थांनो लुुबैहरगासिनो आं मानसिफोर होंगो दोंगो नुनायखाय खिन्थु खिन्थु मानसि होंगो दोंगो बांद्रायबा बायो आरो।
सम लानानै सम जायो खोमा होंगो दोंगोआ ओमफ्राय
सुनिबार सुनिबार रबिबाराव बिराद माबा जायो मानसि जायो।
दाख्लै सानदि इदिनो माबानाय खोनाबाय थादोंबाबो मानसिफ्रा बांसिनसो थांदों माथो गलम बोथोरखाय बांसिन
है मानसिफ्रा फुङाव बोथोरा गरमबानो फ्रिबानो थाङो। माने मानु मानसिफोर बुजा थांबा लामाया एकदम फ्राय जाबायानो नैबे हाग्रा गेजेराव इसे इसे फाखा जाजोब्बाय सिगाङाव थ' बे सिखना जाहारावनो हाग्रा हाबजेननायनिफ्राय हाग्रा जोबसान्दियावनो एक घण्टा
थांनाय फैनायावनो थांजोबो खोमा समा।
आगोलाव सिगाङाव थाङोमोन दा खमलासो खोमा आंबो लामा जानायनिफ्राय थाङाखैनो। थांनाय बोसोराव थांनायल' एबाराव थाङाखै आं खेबसेबो।
एथ' गोजान। ओरै खोलाहा थांनानै ओरै साहा दावखोफिननां
बाइकजों आराय घन्टा लायोमोन दा
इसे गिथावथाव बाइकजोंबा खारफोरजोंबा बांद्राय गिथाव नङा।
थाब फैनांगौलै थाब थांनानै थाब फैनांगौ। उम। उम। संहैलायनाय मालायनायबाथ' बिराद थामलायो ओरैनो थांनानै माबाफोर लाखानानै थांनानै जानायबा आलादा खोथा। होजों संहैलायनाय मानायबा टाइम लाबाय आरो। खबब्रै नांगौ जायो। माबायावनो थांथारनांगौ आरायटानि एसे सिगाङावनो। जोबोद स्पिदाव पन्सासआव खारनांगौ आरो न'निफ्राय ओरैनो मा खालामगासिनो दानिया? गैयाबाबो नोङो साराय सारिथायावसो मोनहैखायो। पिरपिलाबोथ' खारखाया हम होम ओरैनो दं। गानो रोंलालै। मानो ओरैनो दं? उम गोसोम जाबाय आरो सासे बो बोरायाबो खोमायाथ' खोनाखाया बेनाबो बार। एमाव मेगनाबो